आरोना नोंथां
हेलौ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां औ
नोंथांनिया नेटनि एसे प्रब्लेम दं नामा नोंथां खोनादोंना?
औ
औ नों
दाय खोनाबाय नामा?
औ औ खोनाबायना नोंथाङाबो?
औ खोनादों आं मोजाङैनो
औ नों थां ओ जोङो ओ जानायनि सायाव एसे फोरमायलायनि जोङो नोंथां
औ थारैनो फोरमाय जायो।
औ जोंनि बर'फोरनि मा मा जामुखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव थाजिम मोननायजों लोगोसे जोंनि देहाखौ जोङो गो ख्रों मोनो बा गोख्रोङै ला खिनो हायो जोङो बेनि सायाव जोङो एसे सावरायज्लायनि नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां? अ ओं नोंथां औ औ औ जोङो
नारजि अमानि सायाव औ नोंथां
नारजि अमा नारजि अमायाबो नारजि अमायाबोथ जोंनि बरफोरनि मोनसे गुबै खायद' दोरोङारि हिसाबै बेखौ जों गो ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोगासि नो दङ आरो बेखौ दाबो जायो माने बर'फोरा नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' थैफ्रामलायथारो। नारजिजों जोंहा नारजिजों अमा बेदर अमा गोरान बेफोरखौ होनानै मानि बिनि थावनायखौ जोङो बांहोनो हायो। ओ बे नारजिखौ जोङो फाथो मैगंनि फाथोखौ फाथोनि बिलाइखौ ओ फोराननानै जा गोरान बिलाइ बेखौनो जोङो नारजि ओंख्रि महरै सङो बे नारजिखौबो जोङो, गाहायहो खारैजोंनो बानायनाय जायो, उम बेनि था ओमफ्राय जोंनो खारै नांथारगौ जायो। बे नारजिखौ जोङो मो मोजाङै ओ सुनो मोजाङै सुनानै सोमनानै ओ बेखौ मा होनो संनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय बेवहाय जोङो, खारै आरो थावनाय बायदियै जोङो बेदर, होनानै बेखौ औ औ बेखौ संना जायो आरो बेखौ जों जायो ब्ला बेखौथ' जोङो ओरैनो ओ मिथिंगानिफ्राय दाइरेक ओ मा होनो गोथोै जोङो बानायनानै जानो हायो बेहाय, जेबो जोंहा रा रासायनारि जेबो माबा मुलि सनि औ बेफोरबायदि, बिदि होनाय थायाना बेयो बेनिखायनो जोंनि जानाय आदाराव बे जोबोर गोग्गो आरो मोनसे, जोंनि जानाय खायद ओ बेखौ औ औ बेवहाय, जोंहा नारजियाबोथ' ओरैनो बिलाइनिफ्रायनो फोराननानै माबा संनाय जायो नालाय,
नंगौ नोंथां नंगौ
खारै खारै ओंख्रियाबोथ' ओ जोंनि ओरैनो जोंनि न'खर न'खरावनो मोननाय थालिर बिफांनिफ्रायनो दिहुनन्नाय, बेवहायबो जेबो केमिकेल बानाय बाहायनाय जाया, बेनिखायनो बेफोरो, जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोग्गो, आरो गोथाव, मोनसे ओंख्रि आरो बेनिखायनो गु बर' बोराइ बे ओंख्रिखौ जोबोर मोजां मोनथारो
नंगौ नोंथां
औ थारैनो,
आरो नोंथां ओ जोङो ओ नारजिखौ ओ बर'हारिनि माने ओ जोंनि सुबुं समाजाव सान फ्रोमबो ओ सोलिबाय थानाय जेरै जोंनि बर बर'नि माने सारादु, मानसि थैनाय मानसि थैनायाव माने मैखोमै बाहागो लानाय नु नो मोनो। ओ जोंनि बर'फ फोरनि ओ सुबुंफोरनि सोरनिबा नखराव माने मानसि थैयोब्ला जोंनो बे नारजि खौ गोनांथिथार जायो आरो नोंथां
औ औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामि ओनसो ओनसोलावबो बेबायदि ओ आ-आसार खान्थिखौ फालिनाय जायो आरो
फालिनाय जायो नोंथां औ
दा जोंहा ओ ओ ओम जायखि जाया नखरावनो सुबुं थैयोब्ला बे सुबुङा जाहाथे बै नखरनिफ्राय ओ थैनानै थांबाय नालाय। बेनिफ्राय जोङो बिदाय लानो थाख फाय ओ बे बिदाय लानो थाखाय जोंङो बेखौ जोंनि नखरनि रायजोनि बा स समाजनि सुबुंफोरा जयै संनानै जायो आरो बे नेमखान्थिजोंनो जोङो बे जाय सोरगोआरि जानाय सुबुं बिथांखौ जोङो ओ गोजान खालामो आरो बेखौ जोंहा ओ बर सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो
नंगौ नोंथां बेखौ नारजि अरगारनाय बुङो जोङो नोंथां औ नोंथां औ औ नोंथां नंगौ
औ दा जोंनि फोरनि ओ गुबै जानायाव आं नोंथांनावबो मोनसे सोंनो सोंदों
ओ नंगौ नोंथां सोंजायो।
औ औ दा जोंहा ओम जोंनि बरनि गुबै ओंख्रिफोरा मा मा नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां ओ जोंनि बरफोरनि ओ गुबै ओंख्रिफोरा माने गोबां दङ। जों माने गामियारि सु बुं नालाय जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बां माने मि निफ्राय मोननाय माने गोरलैयैनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ बां सिन जानानै मोजां मोनो। जोंनि बर' सुबुंफोरा जायाव माने जेबो ओ केमिकेल माने होदेरनाय जाया माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय नालाय बेखौ जायोब्ला जेबो माने साइद एफेट गैया। जेरै जोङो ओं जोंनि बर'नि ओ माने जायफोरा गोदोनि फ्रायनो माने जाबोनाय मैगं। बे मैगंफोरा ओ माथिगालदाब
औ
माथिगालथाब, अन्थाइ बाजाब दाउफेन्दा
औ औ
ओ इदिनो साम' सबाय खेरादाफनि हेलांसि
बेफोर मा माखासे माने मैगंफोरखौ माने जोङो मिथिंगानिफ्राय माने मोननाय जायो आरो बे बेखौ जोङो ओ मानसिया माने जेबो खस्थ खालामनोबो नाङा हालबो एवनाङा बा जोङो खदालजोंबो उफ्लेनाङा बियो ओरैनो गावनो गाव रज जनानै थायो। जेरै धरमफुल, जारि बिलाइ
आरो बेफोरो जोंनि थाखाय मुलि बायदियैबो खामानि मावो ।
मुलिनिबो खामानि मावो जोंनि देहायाव आरो जोंनि बारियावनो मोननाय औवा मेवाइ। बेबो। दा आङो ओ थासनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो लुबैदों माने जे थास‌ बे थासनिथ मोनफ्रोमबो माने बाहागोआनो जा जायो। बुंबाबो माने बांद्राय बुंनाय जाया नोंथां। थासनि जोङो थास बेदर जायो बिसं जायो थास देन्था जायो। जोङो बिनि बिलाइ जायो बिथ्रि जायो माने थासनि मोनफ्रोमबो बाहा खौ-खौनो बाहागो खौनो जों सुबुं माहारिया जायो आरो जाय थासखौ जायोब्ला थारमाने जोंनिया नोंथां जे आइरननि। खामानि होयो आरो बे थासआ माने थैनिबो। खामानि होयो। ओ जाय गाज्रि। ओ बिस गोनां थाम्फैफोरा अरोब्लाबो जों बै थास गोसोमनि बिसं खौ जायोब्ला माने बे थाम्फैनि अरनायाबो माने जोंनि देहायाव माने ओ जेबो माने एफेक्ट खालामनो हाया आरो जोंनि देहायाव। खहा खालामनो हाया। ओंखायनो जोङो हायोब्ला थास गोसोमनि ओ बिसंखौ एवनानै जायोब्ला मोजां नोंथां। जायखौ जोङो गोरलैयैनो मि मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो आरो जेबो
हाङो।
बेयाव हासारबो बाहायनाय जाया आरो। ओंखायनो नोंथां जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायनि अनगायैबो जोङो माखासे मैगं थाइगं जाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जिबियारिया हास सार बाहायनानै गोरलैयैनो मोननो हायो बैफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो ननि बारियावनो गायनानै लानो हायोब्ला जोंनि देहायाव माने माखासे ओ खहा लाबोनो हाया बैफोर मैगं खौ जायोब्ला माने जोंनि नआवनो गावनो आखाइजोंनो गायनाय जिबियारि हासार बाहायनानै जो‌ङो बेफोरबायदि मैगंखौ जायोब्ला मोजां नोंथां ओ नोंथाङा मा सानो नोंथाङा ओ जिबियारि हासार बाहायनायखौ साबसिन ना रासायनारि हासार बाहायनायखौ ओ साबसिन होननानै सानो नोंथां।
ओ बैथ ओम जो ओ जोबोर मोजां सोंथि दा जोंहा जिबियारि हासार होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि देहानि थाखाय साबसिन जाहैबाय। आरो जे रासायनारि हासार बेयो फसलखौबो बांसिन दिहुनो थाखाय मोजां जाहैबाय। ओ बेखौ ओ जोङो ओम जाय फसलफोर बेफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो नाथाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां आरो। जोंनि सुबुं माहारिया माहारिया दा आथिखालावथ जिबियारि हासार आरो जिबियारि हास सारनि दिहुनथाइखौ जोङो बांद्राय मोननाय जा-जाला। बांसिन रासायनारि हासारखौनो बाहायनाय जायो जाहोनाव जोंनि मोनफ्रोमबो फसल बा मोनफ्रोमबो जोंनि मैगं थाइगंफोरा गिथावना मोनसे माबा ओ सोमजिहो दों आरो। बे जायखौ जानानै जोंनि देहायारि ओ थासारिफोरा गोबां ओ गाज्रि जालांनो हमदों गो गोबां सुबुंफोरा जोंना बायदि रोखोमनि माने ओ बेराम आजारजों माने नाख्रेबजानो गोनां जादों। ओ बैफोरनि थाखायनो दा आं सानो जे जोंनि थाखाय रा ओ